खोनादों।
औ उम जोंबा दा बैसागोनि बागै एसे सावरायनो लायनोसै नामा?
औ जागोन।
बैसागो माखौ होनो? बेनि एसे सुंद'यैब्लाबो नङा होमबा?
औ।
बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा आसामाव थानाय गासिबो माने बैसागुखौ फालियो आरो
ओं ओं।
औ।
उम बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो गिबियावनो जोंहा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो सैमा बैसागो आरो दंबावो बिदिनो।
ओं।
गिबियावनो मोसौ बैसागो एसे सावरायनोसै आरो ना।
औ।
मोसौ बैसागोखौ जोंहा सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो बेखौ संक्रान्ति होननानैबो बुंनाय जायो आरो सैथो मासनि मोसौखौहाय जोंङो दिरुं गोदान गानहोयो ओमफ्राय जोंङो नोलो नोलो नोलो औवाजों औवाखौ हासनानै मोनथाम खाथाबनानै माने साराय बा थौफोरनि हांगारखौ हुखनानै
हेलौ हेलौ खोनायाखै
खोनादों ना
अ
औ बेबायदि माने मोसौनि बिखुङाव दाख्ला दाख्लि फोनो मोन आरो
औ
हांगार हांगारजों माने जान्थायाव लगायनानै ओमफ्राय जोंङो बेखालि माने ओ था मोसौखौ दैमाफोरावबा फुख्रिफ्राव थुखैनो लांङो आरो बे खालि गाैबो बेबायदिनो ज ज जाजाय दा बे लांनायावनो जोंहा थाराय बिफां रायदों बिलाइ मोखोना बिलाइ खाखसि बिबार लाव फान्थावनि माने जोंङो मा माला सुयो आरो बेवहाय आरो मोसौफोरखौ लाव फान्थाव जों माने सबाय बिदि होननानै माने थुखैनायाव सल माने खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे बोसोर बोसोर एरबाय था होननानै नै माने मोसौनि बिखुङाव लाव फानथाव खुबैनानै माने मोसौखौ थुखैयो आरो
औ
ओमफ्राय बे आरो थाराय बिफां आरो थुखैखांनायनि उनावहाय माने बे थाराय बिफां रायदों बिलाइ मोखां बिलाइ खाथखसिफोरखौ माने माला सुनानै बेबायदिनो नमा न गलि माइ बाख्रि बेबायदियाव थुथाबो आरो बेखालि आरो माने मोसौखौ लावथिजों बुवा आरो बि दिेग्लि लिथि ना मा होनो बिफां बिदा बिदि होनो आरो बे दालायजों माने बुज्रावो आरो मोसौखौ
ओह
आरो बेखालि मोसौखौ हगारना होयो माने बे खालि मोसौनि बैसागो नालाय खाया मोसौखौ ओमफ्राय मोनाबिलियाव। बेहाय आरो गलियाव दिरुं गोदान लागाम गोदान नायख्लि गोदान बेफोरफोरखौ जों खायो आरो। बे संक्रान्ति खालि जों मोसौनि बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो ओमफ्रायहाय जेब्ला बैसागोनि से थारिख अब्ला जोंनि मानसिनि बैसागोआ फैबाय आरो।
उम।
बे मानसिनि बैसागआव जोंहा बेबायदि। बिदिनो गेदेरा उन्दैखौ बा उन्दैया गेदेरखौ बेबायदि मान होलायनाय अनलायनाय खुलुमलायनाय जायो आरो। बे दिनखालि आरो जोंहा गासिबो। दुगैस्रां लोबस्रांहाय बेबायदिनो आइजोफोरा दख'ना गोदान गानसिगोन फालि गोदान। फालि गोदां गस्ला गोदान गान खानाय खादबनानै बिबार लानानै देलाय मालाय ओंखारसिगोन आरो ओफ्राय। आरो हौवाफ्राबो बिदिनो आर'इ गस्ला। सिख्ला आर'नाइ फालि आर'नाइ गामसा गाननानै बिदिनो ओंखारलायसिगोन आरो बिलि रंजा बाजा आरो बेबायदिनो बिखालि। खानाबो जालायो आरो माने खाना माने लावखार ओंखाम नामा लावखार ओंखामबो जालायो आरो जेनेबा बेबायदिनो न'खर न'खर आरो जोंनि बर' समाजावथ' आरो बैसागो फोरबोआव जौ जौ बिदि गासिनि न'खर हफ्राव थायोआनो। फ्रायानो दा बेफोरखौ बेबायदिनो। बेदर माबा आरिजों बेबायदिनो जौफोरखौ एसे एसे लोंलायनाय जायो आरो बेबायदिनो आरो बिदोनिफ्रायनो मानसिफोरा। बैसागोखौ जागायजेनो आरो। बेबायदिनो आरो। न'खर न'खर थांनानै मोसाहैसिगोन मागिहैसिगोन सोरबा जौ मागिसिगोन सोरबा बेबायदिनो माइरं थरं बिदिनो मागिलायसिगोन आरो। सोरबा बेबायदिनो। मोजां मोननानै फैसाबो हरगोन बा माइरं। हरो जौबो होगोन। दा नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो।
जोंनाबो बिदिनो सिगांग्रो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो। खोनादो
एसे संद'यै बुंलाय।
हेल'। खोनाला हेल'। खोनादोंना
दा।
खोनादोंना
उम।
औ।
जोंनाबो यदिनो सिगांग्रो मोसौ बैसागु फालिग्रोनाय जायो आरो।
औ।
बे खालि जोंनाबो बिदिनो गलिनिफ्राय मोसौखौ दिहुुननानै दैमासिम लाङो बा फुख्रिसिम लाङो। ओमफाय लांनानै। थुखैयो आरो । थुखैखांनानै इदिनो नि बिनि गोजाम दिरुंखौ बख'नानै इदिनो माला बिबारनि माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो ओमफ्राय दोबसि बा हां ओ दोबसि बा सारायनि हांगारखौ लानानै बै थालिर थालिर बिलाइनि दालाया बेखौ ससे हास'नानै बिनि मोदोमा मो सौनि मोदोमाव फोनना नै होयो आरो होयो आरो ओमफ्रायो दहाय जे नों बुंदोंमोन मेथाइ खुगा मेथाइ खनो होनना एखौबो एखौनो खननाय जायो आ रो जोंनाबो ओमफ्राय बिदिनो स-सबाय सबाय संनानै होनाय जायो आरो बेनो मोसौनो
औ
ओमफ्राय बिदिनो बे मोसौखौ हगारना होसिगोन दुब्लि बारियाव उनावहाय बेलासि बिफोर जाबा गोदान दिरुंजों गानहोनाय जायो आरो
खानाय जायो औ
आरो जोंना मो सौ बैसागुखालि माबा फुंखा जायो आरो न'खर न'खराव ओ गोखा ओ गोखै
बेदरजों जायो आरो ना? अमा बेदरफोरजों गोखा गोखै फुंखा । फुंखा फिथाइ माबा माबि मैगं खांलायनानै ।
ओं
उम बैसागोखौ बिदि बेबायदिनो फालि आरो बर'फो दे बुं।
आरो बिनि उनावहाय ओम नेक्स दिना इदिनो दुगैस्रां लोबस्रां इदिनो गेदेर फोरफोरखौ इदिनो उन्दैफ्रा मान लायो आरो मान लानानै इदिनो मन थानसालिफ्राव थांनानै गेदेरफोरखौबो बेयावबो मान लायहैै फिनबावो ओमफाय माला थांनानै इदिनो आरज एरि लाखांजोबनानै इदिनो गामियाव गिदिंनाय जायो आरो न'खर न'खर।
औ।
ओम। गासिब नो गानै जोमै ओंखारो आरो।
औ।
उम।
मागि हैयो आरोना न
ओं ओं।
औ। बेथ' जोंनिया आरो बर'फोरनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय। बैसागोआ बेबायदिनो गोदोनि समावथ' उम मानो जौनि थाखायल' मागिनाय जायोमोन आरो बैसागोफोरखौ। नाथाय दानियाव आरो दानि मुगायाव आरो इसे जौगाबोबाय नालाय दानिया आरो जौआबोथ' थाखाबाय अब्लाबो बेबायदिनो माइरं फैसा बेबायदिबो मागिनाय जायो आरो।
ओ।
आरो आथिखालावथ' नुनो मोनसै बर'फोराबो गुबुनफोरनि बायदि माने स्टेज फांसन स्टेजफोराव फांसन खुंग्रा जाबाय आरो। बिदिनो गोदोनि समाव ओ बेबायदिनो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानैनो मागियोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो मदार्न जुगाव बे दामग्रा बक स बेफोरबायदि लानानै मोसायो आरो। मागियो। आरो बेबायदिनो बैसागो फांसनफोरावबो बेबायदिनो गुबुनफोरनिफ्राय भारा लानानै बक्स गेदेर गेदेर लाइट माबारि फिटिं खालामनानै माने बैसागोखौ रंजानायनि फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने गोदोनिफ्राय दानि आथिखालाव एसे आलदा जालाहांबाय आरो अब्लाबो दं बर हिसाबै खाम सिफुं सेरजाखौ गारनो हा बे जोङो फोथांनानै लाखिखादों अब्ला बेजों लोगोसेनो माने बक्सफोरजोंबो मोसानायखौ जों दा आथिखालाव नुनो मोनसै आरो दे अब्ला नोंथां जोंनि बे बैसागोनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनसै दे गोजोननाय थाबाय